औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ गोजोन मोनाबिलिनिोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बहरनो थाबाय नोंथां।
अ नोंथां दा नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां मा खोथा नोंथां? औ सावरायजायो नोंथां। जे सोलोंथाइनि माबायदि जों सावरायनो नागिरदों नोंथां एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
जेन'बा सोलोंथायाइया मानो गोनांबा जोंनो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ सोलों थाया जोंनो समाजाव मा बिहोमा होयो बा गावनियाव मा बिहोमा होयो बेखौ सावरायसो नोंथां जेनेबा
औ औ जायो नोंथां बिदिब्ला आङो होमबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जि सोलोंथाइ एसे सोलोंथाइ फारिखान्थिया सोलायबोनाय बेखौनो एसे बुजा नामा नोंथांसिम औ जे सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोंहा जि जिउआव थांना थानो थाखाय जे माबा मोनसे राहा दिहुनन्नो थाखाय बा गुबुननिफ्राय जोङो माने सोलोंना लानायखौनो जों सोलों लोंथाइ होननानानै बुंनो हायो आरो बे गोबां रोखोमनि जानो हागौ बा बायदि बायदि जानो हागौ। ओ जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला लेखा फरा बिजाब फरायनाया मोनसे जोंनि सोलोंथाइ बिदिनो खेला दुला गेलेनायनि थाखाय जोङो सो ओ माखासे सोलोंना लानायाबो जोंहा सोलोंथाइ बिदिनो दामनाय देनाय बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि सोलोंना लानायाबो जोंहा सोलों थाय होननानै जों बुंनो हायो आरो थिग बे बायदिनो बेफोरनि गेजेराव मैखोमै बाहागो लायो होनबा जोङो लेखा बा बिजाब फरायनायनि सोमोन्दैखौ जोङो गुबैयै बा गाहाय होनना जों बुंनो हायो ओ गोदोनि दिनाव सोलोंथाइखौ जे एसेबांदि माने जौगासारनाय नङा होननानै जों बुंनो हायोमोन आरो मानो होनोब्ला बै समावहाय जोंहा नांगौ रोखोमनि फरायसालि बा गुन गोनां फोरों गिरि बा नांगौ रोखोमनि बिजाब बेफोरो जोंहा गैयानोमोन बा मोननो थाङानोमोन। जायनि जाउनाव गोबां ओ जे गावबा गाव राव बा गावबा गाव राव थासेयावबो बे रावनि बिजाब बायदिसिनाखौ मोनैनि जाउनाव जोंहा मा गुबुन रावनि बिजाबफोरखौसो फरायनो गोनां बा गुबुन रावाव जोङो फरायनो गोनां जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गंसे मोजां फरायसालि गैयिनि जाउनाव ओ जे गोबां समावनो जोंहा फरायसालिफोरा अखा हायोब्ला फोरोंनाय जानाय जायामोन आरो मा नो होनोबा जोंहा मोजां फरायसालि गैयिनि जायाव अखाफोर हायोब्लाथाय जोंहा अखा सेरो बेफोरनि थाखाय बांसिनानो जोंहा मा गोदोनि समावहाय बिफां सायाफोरावसो जोङो बिदि फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। बिदिनो जायखौ जोङो मोनसे समाव जों अपारेशन ब्लेकबर्ड मुंबो होदोंमोन आरो ना बे समावहाय ओ बिब्दिनो फैयै फैयै फैनानै जोंहा दाथ' सोलायनाय एसे फैबाय सोलोंथाइनि बेलायावहाय आथिखालनि मुगायाव जोङो नांगौ रोखोमनि बिजाब फोरखौ जोहो मोननो थाङो आरो गावबा गाव रावावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा ओ आथिखालनि मु गायावथ' जोंहा
दिजिटेल मुगा होनना जों बुंनो हायो जायाव मुगायाव जोङो बिजाब नि गेजेरजोंब्लाबो आरो बिजाबनि गेजेरजों नङाब्लाबो माखासे मुवा बेसाद जेरैहाय मबाइल लेपट'प
कम्पिउटार
बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंनो हायो आरो जेरैहाय जोङो आथिखालनि मुगायाव खम बिबांनि बिजाब सफैयोब्लाथाय मा खालामनो हायो। जे बे बिजाबावनो जोंहा मोनसे किउ आर कड होनाय थाखायो बे किउ आर कडखौ नोङो जे दिक्सा होननाय मोनसे एप जाय जोंनि बे दिक्सा एपजोंहाय नोंथाङा मबाइलजोंबाबो बेे किउ आर कड बिजाबाव थानाय किउ आर कड खौ स्केन खालामनानै नायोबा बेहाय था थानाय माखासे फराफारिफोरखौ नोंथाङा नायनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मा बे फराफारिखौ रोखायै बुजायना होनाय आरो माखासे भिडिअ बा बा सावथुननि हेफाजाबजोंबो जोङो बुजायना होनायखौ नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो सोलोंथाया जोंनियाव गोदोनिफ्राय दिनैसिम सानफा एफा सानफा एफा जौगाबोगासिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव थानाय माखासे गुबुंले जानाय जेनेबा जोङो गुबुंले माने जों खोमसि फोथायनायफोरखौ बुंनो हायो जे खोमसि फोथायनाय बेफोरो जोबस्रांबोगासिनो दं बा जोबस्रां स्रां बोबाय आरो जे गोदोनि समावहाय दायना फोथायनाय दायना बुथारनाय मोदै दाउदै बांद्राय फुजिनाय आरो बिदिनो जोंहा हारि समाजनि गेजेराव गेदेर उन्दै सानस्लायनाय मुगै लायनाय आरो सति सावनाय जाय हौवाया थैयोब्ला बेजों लोगोसे हिनजावखौ सावगार दोननाय बेबो मोनसे जोंनि खोमसि फोथायनायमोन आरो उन्दै समावहाय बा उन्दै बैसोआवनो हाबा होनाय बेफोरबो जोंनि। बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो खारलांदो आरो नोंथांबा गोमोरलांबाय होनना जों बुंनो हायो।
सासे
सोलोंथाइ गोनां सुबुङा मा जोंनि समाजावहाय मा जायो जे बेखौ सोलोंथाइ सुबुंखौ रावबो गादबना दोननो बा बेखौ आथिं सिङाव दोननो हाया बेहा मा सासे सोलोंथाइ। गोनां सुबुङामा आयेननि हेंथायै बा आयेननि हेफाजाबजों बै सासे सुबुंनि हेंथायै हाबा मावलांनो बा गादब जानायनिफ्राय उदां। खालामनो हानाय माखासे रोंगौथिफोर थायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो। सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे साख्रि बायदिसिनाखौ जोङो। आरजिनानै लानो हायो उम साख्रि बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि साख्रि दं बा जेरैहाय जोङो। डिफेन्सनि बुंनो हायो बा डक्टर बायदिसिना इन्जिनियारिं बेफोरखौ जों बुंनो हायो फोरोंगिरिफोरजों। जों बुंनो हायो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइया बे साख्रि मावनायनि अनगायैबो सासे सुबुंखौ साख्रि मोनै सुबुंखौ बा सोलोंथाइनि गेजेरजों। साख्रि मोनजगोन बेखौ जों बुंनो हाया जाय सुबुङा सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोनाखै बे सुबुङा जिउआव थांना थानो थाखाय माखासे जे गावनि जि नांगौ गोनां। थि जानाय बेफोरखौ माने सोलोंथाइनि गेजेरजों बुथुमना लानानै संसार जालांनायाव माखासे
गोनांथिफोरखौ सुफुंना लानो हायो जेरैहाय सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बिगियानारि आदबजों। आबाद मावनानै गोबां बिबांनि मुलाम्फा बा फिथाइखौ मोनो बा हाथाय बाजाराव फाननानै। मुलाम्फा जायो बेबायदिनो सासे लेखा रोङि सुबुङा बे बिगियानारि आदबखौ रोङाबो जानो हागौ। हौ जायनि जाहोनाव बेयो दोरोङारि आदब मावनानै खम बिबांनि बियो फिथाइ मोनगोन जायनि गेजेरजों बियो थोजासे रां खामायनो बा न'खर सोलिनायाव एबा एसेबांबो हेफाजाब जानाय नङा होननानै जों बुंनो हायो आरो बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे आबहावा गेब्रेंनाय माखासे जोंनि जि जिउआव जे बेमार आजार बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों फाहामनानै लानो हायो बा आबहावा गेब्रेंनायखौ माबोरै रैखा खालामो। बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो मोननो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो बे सोलोंथाइनि सायाव। एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथां दे अब्ला फोरमायथिबाय नोंथां।
दा सोलोंथाइ होनब्ला नोंथाङा फोरमायलांखाबाय जे सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मा मा खालामनो हायो बेसे जेनेबा जोङो थैनाय जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों थांनांगौ जायो मानो होन्ना बुङोब्ला जों बे बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय जोङो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जायनि थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ जायो आरो दा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा आथिखालाव अनेक रोखोम सोलोंथाइ दं सोलोंथाइ लानाय दङ दा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो उनदैनिफ्रायनो जों। फरायसालियाव सोलोंथाइ लायो फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायनिबो गुबै जाहोनफोर दङ। दा जोङो सोलोंथाइखौ लाहरनाय लानाय होनोबा जेन'बा ओ जोङो दानि बागोदोनि जुगावथ' जोङो सोलोंथाइखौ एसे एथग्रााब नांगौ सानामोन नाथाय आथिखालाव जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ। मानो होनना मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे ओ बयजोंबो जोङो आथिखालाव। नारा नाथा बयबो सुबुङा सरकारि साख्रि मोननो नाजागासिनो दङ। दा बे नाजानाया मा जायो जेनेबा गोबां जोंनि बुहुमाव सुबुंफ्रा बांबाय बां बिबाङै जोंनि जोंनि बुहुमाव सुबुंफोरा जोबोद जोङो सानख'हायै जों सुबुंखौ नुबाय जों दा बेफोराव जोङो गावखौनो दैदेननो लांनो बा गावखौ इयुनाव सासे मानसि बानायनो थाखाय जोंनो बा जोङो मोनसे मोजां साख्रि मावनानै जोङो संसारखौ आलो गोजोन जालांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगोै आरो दा। जों सोलोंथखौल' लानानै जाया सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंहा जोंनाव नाजानाय गोहो बा जोंनाव जेन नाय लायि बेफोरबायदि थानांगोन आरो दा सोलोंथायाव‌ जोंखौ दैदेननायाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोंनि समाजखौ दैदेननाय आरो जोंनि हादरखौ दैदेननायाव गोबां मदद होयोबा बिहोमा होयो आरो जेरै जोंनि सोलोंथाइया आथिखालाव जोंनो बिदिनो जोंनि समाजखौ गोबां फोसाबबाय बा जोंनि हादरखौनो गोबां जौगा होबाय बेखौ बुंनो हायो आरो सोलोंथाइया बिदिनो जेनबा जोंहाथ' माखासे समाजनि जौगानाय बुङोब्ला आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनो मोनो जोंनि गोदोनि आरो दानि समाव रुजुनानै नायोब्ला जोंहा गोबां माखासे गोरोबलायिबा जोंनि जोंनि समाजनि सुद्रायनाय बा जोंनि समाजखौ जों मोजां रोखोम लांनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोदोनि समाव जोंहा सोलोंथाइ मोनथाया हिनजाव माहारि गेजेराव माखासे फागथि दंमोन दा बेफोरखौ जों नुनो थांलिया बेफोर गासिबो जादों सोलोंनायनिफ्राय आरो जोंहा बुंबाव सोलों फोथाया जोङो जोंनि समाव खोमसि फोथायनाय बा
बिदिनो
नङै बाथ्राखौ फोथायनाय बेफोर गासिबो गोमालांनो हमबाय आरो दा खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोङो आथिखालाव दायना दुयना जों बिदिखौ बारा फोथायला नाथाय गोदनि दिनाव फोथायोमोव थेवबो अबावबा अबावबा गामि गफा गामि गफा बा बबावबा माबाफ्राव दासिमबो दं आरो जेनबा सोरबा सोरबा फोथायो बेखौ दासिमबो दा बिदिनो अब्लाबो खम जाबाय आरो जानाया दा जोङो बिगियाननि मुगायाव सोलोंथाइनि जोहै आथिखालाव सुबुंफ्रा बिगियाननि मुगायाव गोबां जौगाबाय जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सानस हायै माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हादों जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा उरां जाहाज बिरहोनाय बेथ जोंनि सुबुंफोरनि मेलेमाव सानथावनायानो नङामोन जेनेबा जोङो दाउफोरबायदि जोङो अख्रांङाव बा नख्रांङाव जों मोरै बेरनो हागोन जों बेखौ साननोनो हामोन आरो नाथाय आथिखालाव बिगियान
गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंथाइ लानायनि उनाव जोङो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गारि मथर उरां जाह जों बेफोरखौ बिर होनोनो बा दा माबा होनो हाबाय आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बेफोर जोंनि थाखाय सानथावना नङामोन आरो माखासे
नाथाय माखासे बिगियानगिरिफोरा
सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बेफोरबायदिखौ जाफुंहोनो हादों दा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे हाथियारबो जोङो जोंनि सोलोंथाइ गेजेरजों बानायबाय आरो नाथाय गोदोनि समावफोरावहाय गैयामोन दा बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गेरजों जाजोबनाय दा बिदिनो दङ आरो जेनेबा जों बुंनो हाबावो जेनेबा बेनि गेजेरजों जोंनि समाजाव माबायदि सोलायनाय फैदोंब्ला जेनबा जोङो बिगियाननि गेजेरजों नायबावनो हायो जेनेबा जोङो खोमसि फोथायनायबो दङ जेनेबा खोमसि फोथायनायाव थांखाबाय आरो दंबावो सोलोंथाइनि मोन्थाय दा सोलोंथाइनि मोन्थाय बुङोब्ला गोदोनि समाव खालिबो जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानायाव मा जायोमोन हिनजावफोरखौ हिनजावफोरखौ जोङो बांसिन सोलोंथाइखौ लाहोआमोन आर ना सोलोंथाइखौ लाहोआमोन माने मानो थाखाय लाहोआमोन दा बेयाव माखासे जाहोन दं जेनेब्ला गोदोनि समाव जों आइजो माहारिफोर खालि न'खरनि खामानि मावनोबा न'खराव संनाय खावनाय बेफोरखौल गोसो होहोयोमोन आरो नाथाय आथिखालनि दिनाव नुनो मोनो जेनेबा हिनजावसाफोराबो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै बेफोरबायदि मावनाय खामानि मावनाय जों लोगोसे बिथांमोना साख्रि बा सरकारि साख्रि बेफोरबायदि मावनानै आथिखालाव न'खराव गोबां रां रुफानि हेफाजाब होगासिनो आथिखालाव नुनो मोन जेनेबा होवाफोरनिफ्राय हिजावफोरखौस बांसिन साख्रि मावनायखौ नुनो मोनसै आरो दा बेबायदिनो आरो दंबावो जेनबा सोलोंथाइयाव गावखौ माबोरै सुंथा नो हायो दा बे साख्रि मावनाय हिजावानि खोथा गैया जेनेबा आथिफखालाव सोलोंथाइ जायहा मोजां गुन दङ जोंनि मेलेमाव मोजां रोंनाय दङबा जायहा नाजानाय दङ बिथांमोना सरकारि साख्रि लानानै आथिखालाव गाव दैदगासिनो दा बे सरकारि साख्रिखौ मोननो थाखायनो आथिखालाव गोबां सुबुङा गावजों गाव नारा नाथा नाजालायगासिनो दङ सोलोंथाइ लागासिनो दङ मानसिफोरा गोबां बिदिनो अनइन क्लास बा मबाइल आरि फोराव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लागासिनो दं दा बे स सरकारि साख्रिफोरखौ मोननो थाखाय जों सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि जेननाय गैयै बेखौ नांखागोन बा बिदिनो गावजोंल जाया जेनबा नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि बारहावायाबो मोजां जानांगोन बा नोंथाङा जायगायाव थादों बै जायगानि बारहावा बेफोरबो मोजां जानांगोन आरो दा बिदिनो जेनेबा गासिबो बिदिनो गोरोबलायनानै थानांगोन बा नोङो समाजजों गोरोबनानैबाबो थानांगोन नाथाय नोंथाङा बै सोलोंथखौ नोंथाङा मालाबाबो आद्रा दोनाङा आरो आरो सोलोंथाइया लेखा फरायनाय मानायल नङा जेनबा जोङो आथिखालाव लेखा फरायनानैल साख्रि मोनगोन बे नङा नाथाय नोंथां माखासे जोङो आलदा रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो आरो जेरै जोंहा गान खननायनि सोलोंथाइ मेथाइ खननाय बा सावथुन दिहुननायनि सोलोंथाइ बा सव थुनाव माखासे फावगिरि बेफोरनि सोलोंथाइ जों बेफोरखौ लानो हायो आरो दा बेफोरफोरखौ जोंनि मोनफा मोनफा सोलोंथाइनि बाहागो आथिखालाव जों गोबां मानसिफ्रा जेनेबा गावनि माखासे समखौ बारहो थाखाय माखसे सावथुन फिल्म मुभि बेफोरखौबो नायो आरो दा नोंथां फावगिरि जानोबा एक्टर एक्ट्रिस जानोबा नोंथांङा बिनि थाखाय मोनसे आलादा रोखोमनि सोलोंथाइ लानांगोन जाय ज बिजाब फरायनायजोंल' मोना आरो दंबावो जोंहा मेथाइ खननाय मेथाइखौथ' आथिखाल सुबुं उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम बोर औ मेथाइखौ खोनासंङो दा बे मेथाइखौ खननो थाखायबो नोंथांङा नोंङो लेखाजोंल जाया नोंनि गारांखौ नोंथांङा गोबां रोखोमनि बिदिनोलों सोलों सोलोंलांबाय थानानै मारै